हेलौ औ हेल' खोनादों
औ औ
खोनादों दा
औ खोनादों
ओ ओ होमबा नोंथाङा फ्रि ना मादैायो
फ्रियानो
अ हबा नोंथाङा फ्रिबा जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो ओ आबादनि सायाव हागोन नामा सावरायनो नोंथाङा? ओ अ।
औ हागोन दे।
अब्ला होमबा आङो माने आबाद आबादनि सोमोन्दै नों थांनियाव मोननैसो कुइसन सोंसै आरो। होमबा नोंथांमोननिथिं ओ आबाद मावो ना मावा ओमफ्राय मा मा आबाद मावो नोंथां ङा बुंनो हागोन नामा?
ओ बे आबादालाय बो माइ गायनाय।
ओ।
ओमफ्रायो बे फाल बानलु गायनाय इदि मैगं थाइगं फोनाय इदि आरो।
ओ ओ ओ सा ओमबा ओ नोंथाङा ओ माइखो मोरै गायो एसे बुंनो हागोन नामा?
माइखौ फार्स्टआवनो ओ दुब्लिखौ हालेवनानै ओ माइखौहाय फैयो माने दुब्लि मोनसेयाव फैयो।
औ औ।
नायनि उनाव एसे गोजौ जाबाला एखौ बेख खौ होनो खोथिया ए खोथिया खौ औ खोथियाखौ फु-फुयो आरो।
औ।
ओमफ्राय फुखांनायनि साननै सानथेमनि उनावहाय ओ दुब्लिफोराव दायफा दायनिबा खाथि खाथि गायगोन आरो दुब्लिफोराव। ओमफ्राय बे खौ बेखौ मासो सय मास सात मा औ। ओ सारि मास पास मासनि उनावहाय एसे गोम गोरान माने गोमोन जाबोला एखौ हानानै मा होनो माइ माबा फिथाइ जायोना
औ औ।
बेखौहाय बे ओम माइ नाग्रा मेसिनजों एक्स्रा खालामगोन आरो। बे बि-बिफांजों ओमफ्राय बे फिथाइजों आरो। माइजों ओमफ्राय औ माइजों ओमफ्राय बे माइआ जाजोबबाला एखौ बे आरो बे काबारनिफ्राय सिङाव माइ गुफ फुर दङ' माइरं होनो एखौ। एखौहाय एक्स्रा खालामगोन मेसिनावहाय। ओमफ्राय बिखौ बिखौहाय ओम बिखौ बिखौ दायो माने जाजागोन आरो संनानै जाजासिगोन इखौ।
औ औ औ।
औ इसान।
नंगौ नंगौ। ओ होमबा नोंथाङा मोजाङैनो बुंलांबाय माने माइखौ मारै गायो।
औ।
होमबा आंबो एसे बुंथिना होनो जेनेबा मारै ओ फुल प्रसेसखौ आरो।
औ।
होमबा जोङो माइ गायनो थाखाय जा हा थानांगौ न'फोराव माने दुब्लिफोर बेयाव दुब्लियाव जोङो ओ गायनो थाखाय माइखौ जेनेबा गोजाम माइखौ जोङो ओ सिगांनि गोजाम दोननाय थाखानाय जाबोनाय माइ खौनो जोङो माबायाव ओ गायनो थाखाय जोङो बेखौनो ओ दो बस्था सिङाव सोनानै दैयाव सोमनाय दोननायखौ नुनो मोनो। जायखौ जोङो माइज्लि होनना बुङो। बे माइजलिखौ औ ओमफ्राय साननै सानथामसो सोमना दोननायनि उनाव बख'नानै जोङो ओ लखबना बस्थाफोराव लखबना बिनि सायाव जोङो थास' बिलाइ नङाबा ओ थालिर बिलाइ होनानै खोबनानै दोनथ'यो आरो माने बेयाव गाजा बेरथों होननानै
औ
ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ दब्लाय हालेवना लायो माने बे माइखौ फोनो थाखाय। ओ जेराव ओ दुब्लिखौ माने जोङो फिस फिस गुन्दैयै एवनानै टेक्टरजों एवनानै नांगोलथ' एवला दानिया नांगोलखौ नुस्राला आरो औ। ओ ओ दानिया ट्रेक्टरखौ एवसिगोन एवनानै पिस फिस खालामामसिगोन ओ एसे माने बाराबो बांद्रायबो ओ हाब्रु माबा लो माने लोदो लोदा खालामद्राया माने खौ एसे गोरान खालामो जाहाथे माइआ सिङाव हाबलाङि बायदि सिङाव हाबलांबा माने खोथिया हामा जागोन नङाबा माने रज'स्रानाय नङा बिदि बिदि आरो थ' औ औ थ' होमबा जोङो बिखौ एसे फोरानना खाम गो बेलासे समाव सासे मानसिया माने ओ आ ओ बालथिंफोराव-बालथिंफोराव लानानै बेखौ जोङो आखायजों सारनायखौ नुनो मोनो आरो जाय खौ जोङो गोथिय बुंनाय जायो औ। ओमफ्राय बे जेनेबा देरबाय गोथियाथ' देर खायो जेनेबा मास मोनसे बा मास मोनसेनि बाङै उनाव ओ बाङाय बारा लानानै दान लानानै बे खोथिया देरसिगोन अब्ला जोङो बे बेखौ ओ बे' देरखाबाय होमबा जोङो ओ मेन माबायाव दुब्लियाव दब्लयाव जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनसिगोन आरो जेराव जोङो ओ फार्स्टआव खेबथाम खेवनै खेबथाम हालेवनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो सेथियाव ओ खारायनाय बुङो सेथि माने फास हालेवजेननायखौ ओमफ्राय सेकेनडआव जोङो सामार होयो। ओमफ्राय थामथियाव जोङो ओ बर' होनाय जायो जे औ औ बर' होनायाव जोङो ओ माबा मा होनगोन बर' होनाय खालि बर' होनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फुनानै गायो आरो। गायनायाव जोङो ओ मइेनलि जोंनिथिं रुवाथि होनबा माबा मा होनगोन रुवाथिथ' नङा ओ माइ गायग्राफोरा हिनजावफोरजों गायो आरो हिनजाव फोरनि हेफाजाबाव हौवाफोरथ' गायखाया माने हौवाफोरा गो थिया फुसिगोन ओमफ्राय हिन्जावफोरजों ओ माइ गायसिगोन आरो।
औ
औ ओमफ्राय बिनि उनावनो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ सारिबा पास मा दिडिसेम्बर सोथिं बा नभेम्बर अक्ट'बर बिथि-बिथिं जोङो माइ मोनहैनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो बेखो ओ दानियाथ' ओ खासिफोरजों हानाय नुथारलालै माने औ औ नोंथांमोननिथिंबो नुला ना?
नुला
होमबा इनि ओ उनाव जोङो माने मेसिनफोर बाहायसिगोन माइ नानो थाखाय। ओ नानाय नङा हानो थाखाय हानायाव मेचिन बाहायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माबानायावबो मा होनगोन नानायावबो मेचिन बाहायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो माइ मोनसिगोन आरो। ओमफ्राय माइखौ जोङो ओ बोसोरै माने फानहरोबो सोरनोबा सोरनोबा माने आ-आग्लायनायफोरखौ। ओमफ्राय बोसोरनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय दिनसिगोन आरो बेखौ।
औ
औ ओमफ्राय बिनि उनाव जिगाबफोर आग्लायनाय थायो। जिगाबफोरखौ जोङो ओ न'फोराव मोसौफोर दोङोबा बुंनानै दिन्थिगोन आरो ओमफ्राय बेयाव
औ
इसोरखौ जाहोबाय थासिगोन आरो।
औ
औ बिदिनो आरो माने माइ गायनाय प्रसेसा औ
नोंथाङा एसे मा होनो मा मा माइ दङ बेखौ एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा।
औ औ माइया थ' जोंनिथिं गायनाया माबा मा होनगोन गोबां रोखोमनि दङ।
ओम औ उम
ना ओमफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि दंबावो माने बेफोरो मेन आरो गायनायाव। खोनादोंना? हेलौ
औ औ
माइ गायो।
मस ओ माने ओ गासिबो गायग्राया जाबाय जोंनिथिंलाय रनजितखौनो बांसिन गायो। रनजित ओमफ्राय परमल बांसिन गायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनथिं मबेखौ बांसिन गायो औ ओमफ्राय नोंथांमोनिथिं म
माने रनजितखौनो गायो। रनजित
अ
औ ओमफ्राय नोंथांमोनिथिं आरो ओ नोंथां मिथिनाय आबादखौ जेनेबा मोनसे आबादनि सायाव बुजायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ आं मिथिनाय आबाद
फानलु गायनायफोरखै बुंजायगोन।
फानलु गायनाय औ बेखौ फान औ र' आलुआनो होनजागोन।
आलु
औ ओम औ बेखौ माने ओ न'नि बारियाव गायो आरो। गायो मोने औ गायो होनजासिगोन फार्स्टआव हाय उम न'आव बारि थानांगौ बेनि उनाव बारिया एसे खालि थानांगौ आरो ओमफ्रायहायो बेखौ ट्रेक्टरजों खनसे एवनानै एसे ओ हाग्रा राननायनि साननै सानथाम दोनथ'नांगौ आरो ओमफ्राय हा गोरान रानबा आरो खनसे एव-एवनानै ओ हाखौ एसे मा होनो एखौ ओ माने गुन्द्रा-गुन्द्रि माबा मा होनो लदा लदा खालामनाङा आरो एसे उम मा होनो मिहि-मिहि खालामनांगौ बिनि उनावहाय औ गन्दै खालामनांगौ बिनि उनावहाय सिदा आसबोनानै नों आलुखौ जिखुनु गिदिरबो दङ फिसाबो दङ बादाम आलुबो दङ गोजाबो दङ बेखौ जेनेबा सोरबा सोरबा गेजेराव हाखावो ओमफ्राय सोरबा सोरबा गथायैनो गायो आरो। ओमफ्राय बे आलु गायनाया जेनेबा आलुखौ माबा औ मा मा होनो गाजा जाहोना नानै गायो हा सिङाव होनानै हाखौ फब आरो आमफ्राय हाय बिखौ उनाव जेब्ला ओ बिफाङा माने आलु बिफा होनजासिगोन दायो
आलु फिफा औ औ औ
बिफां बिफां माने फिसायैनो जायो आरो ओमफ्रायहाय बियो जेब्ला रानगोन राननानै माबा लांगोन अब्ला हाखौ बुरनानै आलुखौ माबायो आरो बोखाङो
औ नंगौ नंगौ नंगौ
उम
ओमफ्राय ओ औ बुंलाय नोंथां।
ओमफ्रायहाय बेखौ जिखुनु फानजानायनि जाखाबाय आरो बेयो
औ औ औ नोंगौ माने ओ औ बुंलाय नोंथां
मा होनो दायो नोंथांनि साइडआव बोरै गायो बेखौथ' मिथिला आथिखालाव एसे बिजिरना होनायबा मोजां जागौमोन आरो मा ने फुल दिटेलस आव हाय
औ माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो ओ गायनायखौ नुनो मोनो। जेरै नोंथाङा होनदों ओ बायदि रोखोमनि आलुवा थायो जेराव जोङो ओ ट्रेक्टरखौ खेबनै बा खेबथाम बिदि एवनायखौ नुनो मोनो आरो फास्टआव ओ गांसोफोरखौ रानहोनो थाखाय माने साफा खालामनाय हिसाबै बेखौ एवो ओमफ्राय नैथियाव माने गुन्दैबा बिदिनो ओ गुन्दै खालामनो थाखाय एवनाय जायो। जेराव जोङो ओमफ्राय आस बोनानै आलुखौ जेनेबा बायदि रोखोमनि दङ नालाय बेखाय जोङो गायसिगोन आरो बे सिङाव ओमफ्राय फबना होसिगोन एनि उनाव हासारफोर होयो माने बिफाङा मोजां जाथों होननानै। औ ओमफ्राय बिदिनो आरो बिनि उनावनो जोङो बिलाइ मोनबा होमबाना बोरायबा आलुआ दंफाङा एसे बोराय जाबा इनिफ्रायनो मोनसिगोन आरो बेदरफोरखौ।
औ औ
ओमफ्राय नोंसोरनिथिलाय बेसेबां के जि आलुआलाय?
जोंथिं दायो फन्द्र', बिस सोलिबाय थादों।
अ अ अ होनोमबा एखेयानो माथो औ औ औ एखेयानो होमबा
औ
औ होमबा ओमफ्राय आलुनि अनगा आरो बेलेग गुबुन माबा गैला नामा नोंथां
ओ जों जोंथिंलाय दङ बानलु दङ
औ बानलु बानलु गायनायखौ एसे बुंनो हागोन नामा
औ बानलु गायनायखौथ' आंबो एसे गायफेराखै अब्लाबो एसे मिथिनाय बायदि बुंनोसै आरो
औ
जोंथिंलाय बां